मा खालामदोंब्रा?
नै ओरैनो दंलै नोंथां न' सिङाव बार जादों फांखानि
गायनाय फुनायफ्रा बोरै जाखो जोब्बाय नामा?
औ जोबथ'बाय नोंथां नै दायो हा जांख्रा जानानै दंथ'यो। हानायखौसो नेगासिनो दं दायो माने माला मोननानै माला हायो
नोंथांमोना बोरै गायनाय फुनायाव बोरै थांखो आरो बोरै गायलांनो हाखो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दा गायनाय फुनायावथ' जोंहा गायनाय फुनायथ' जोंहा जोबोद खस्थ' जायो नङा होमबा माने जोंहा मोनसे खस्थ' होननानै बुङोब्ला माने दैनि आरोना बाखिथ' जेबो माबा गैया ओ दा जोंना माने दै खौ माने जोङो गुबुनफोरनि बायदि माने दैमा दैसा खाथिफोरबो गैया नालाय जेनेबा गुबुन जायगाफोरनि बायदि दा बेनि थाखायनो माने जोङो अखानि दैखौनो नेनानै जोङो माने गायनाय फुनायखौ खालामनाय जायो आरो। बेबायदिनो जेब्ला जोंना अखाया हायो अब्लासो जोङो माने दैखौ मोनो आरो बे अखानि दैजोंनो जोङो गायनाय फुनो हायो आरो माब्लाबा समावथ' माने अखायानो हाया बिदिनो हासिगोन बिदिनो ओमफ्राय बानद्राय बुरदा हायाबा माने जोंना दैल' सोबखांनानै थायो आरोना हाब्रुजाया माने जायगाया माने बिदिनो हासिगोन सोबखांसिगोन आरो साननैसो दुंसिगोनलाय बेफोरबायदि आरो अखाफ्रा सानसे साननै हासिगोनलाय दै थांबब्लाथाय हान्दुआ दुंना होसिनोलाय बेफोरबायदियाव माने जोङो माने आबाद मावनाया जोंना माइ आबाद मावनाया एसे खम जायो आरो। दा जोंना बेफोरबायदिनो अखानि दैजों गायनाय जायो नालाय दैखौहाय बिदिनो जों अखाखौ माने नेबाय थानांगौ जाथारो आरो अखा गैयाब्लाथाय माने जोंथिंजाय माने माइखौनो जोङो माइ आबादखौ मावनो हाया बेबायाददिखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंहा अखानि दाख्लै साननैसो बिराद अखा जोबजोबबो हादोंमोन बे समावनो माने जोङो गायग'नानै लाबाय नै दाथ' आरो खरान होनाय समानो जाय जाफैलायबाय सान्दुआनो दुंगासिनो दङ आरोना दायो दा जोङो बोरैहाय जोङो बे माइ आबादखौ बोरैहाय मावदों होननानै बुङोब्ला माने जोंथिंजाय
बैसागु बायखांनाय लोगो लोगोनो जेनेबा एसे साननैसोनि उनावनो माने जोंहा खोथिया फोनाय हाबाफारि लानाय जायो आरो दा जोंहा खोथियाखौ फोबाय फोनानै बिदिनो खायफा खायफा दैफोरबो सारनानै जेनेबा हाब्रु खालामनानै जोङो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो दा बेनि उनावहाय जोङो माइखौहाय जोङो बे खोथिया जेब्ला जोङो बिदिनो आमथिसुवा जों खायफा खाय फायबा माने आमथिसुवानि सिगांबो माने माइखौ गायनाय जायो आरो जिहेथु जोंहा बांसिन नोङो होनबाबो आमथिसुवानि उनावहाय गायो आरो ना माइखौहाय दा आमथिसुवानि सिगां गायोबाथाय माने मानसिफोरखौबो जोङो मोनो आरोना गोबांनो जिहेथु जोंहा बे समाव गायनाय फुनाय जाजेा आरो जोंहा माइ गायनायफ्रा माने जेब्ला नोङो फार्स्ट गायनो हायो जेब्ला आमथिसुवानि सिगाङाव नों गायनो हायोब्ला थारमाने जोंहा मानसिखौ फोरखौबो गोबां मोनो आरो बिदिनो गायनायफ्राबो माने एसे एरो आरोना मान होनोब्ला बे फार्ट टाइमावहाय जोबोद माने गायनो हायो आरोना जेनेबा बानाय मोजोबनाय बेफोरबायदि जाथ'वा माने जेब्ला गायै गायै जेब्ला गोबां गायनांगौ जायो जेनेबा गोबां मानसिफोरनावहाय अब्ला जोंहा माने बालांनाय फैयो आरो जोङो माने बारा गायनो हायैखौबो जों नुनो मोनो आरो। दा बेबायदिनो जोंहा माने दिनहाबो माबायावसो गायनाय जादों ओरैनो दाथ' आमथिसुवानि उनावसो गायनाय जायो नालाय। दा बे समाव माने जोंहा मानसि दुमसिनिबो एसे जेंनायाव फैयो जोंहा मानो होनोब्ला जोंहा गामिनि मानसिफोरा बिदिनो बयबो गायलाय लायसिगोन नालाय बेबायदिनो मानसिफ्रा सेरखाय बेरखाय माने सोरनावबा सानै साथाम बिदिनो जाय जाया माने ओ गोबावनिफ्राय लेंनानै दोनो बैफोरबायाददि मानसिफ्रासो माने मानसिफोरखौ मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो। थारमाने जोङो माइ गायनो थाखाय जोङो जोंनि अनगायै गामिनि अनगायै जोङो गुबुन जायगानि मानसिफोर बेखौबो जों लायनाय जायो जिहेथु जोंहा गुबुन दामिफोरनिखौहाय जिहेतु जोङो बिदिनो आदिबासिफोरखौबो जों लायनाय जायो जिहेथु बिसोरो माने सानफा गाहाम माइफोरखौ गायफैयो आरो आरोना बिदिनो जोंना माने गामिनिखौ जोङो हाजिरा लायोबा बिदिनो जोंहा खम समावनो जायो आरो जोंहा बिदिनो देरस' एकस' बेफोरावनो जायो। नाथाय जोङो गुबुन गामिफोरनिखौ लाबोनाय जायोब्ला माने जोंहा दुइस' थिनस'आव बिदिनो खायफा खायबाबाथ' सारिस' फासस' बेफोरबायदि लांनायखौ जों नुनो मोनो आरो दा जोंहा माने गामियावहाय गोबां सुबुंफोरानो माने बदल माइ बदल गायलाय लायनायखौबो जों नुनो मोनो। मानो होनोब्ला माने माइबो फल गायलायनाया ओरैबायदि जाहैबाय जेनेबा नोङो आंनाव बिदि गायफैयोबा जेनेबा बेवहाय जेबो फैसा थाइसेबो नाङा आरो जिहेतु बै सुबुङा माने बै सुबुंनावहाय जेनेबा माइनि बदल माइखौनो गायनानै हैफिननांगौ जायो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोङो माने सोलिलायनायखौ नुनो मोनो दा बेफोरबायाददि सोलिलायनाय माने मोनसे जोबोद मोजां मोनसे माबा आरोना। आब्रुथि होननानै जों बुंनो ह हायो आरोना। मानो होनबा जोंहा मालाबा थाखा फैसानि थक्लिफ जानाय समफोरावहाय जोङो माने थाखा फैसा गैयाब्लाबो जोङो माने माइ आबाद बेवहाय जोङो मोजाङै मोजां गायनानै फसलखौहाय जोङो मोजाङै थिखांनो हानायखौबो जों नुनो मोनो जिहेथु जोंहा दा साननैसोनि उनावहाय एबा जोंहा मास मोननै मोनथामसोनि उनावहाय जोंहा माइआ फिथाइ थायनानै जोङो हानायनि सम जागोन मोननानै बै समावबो जोङो बिदिनो सावरि बादालि जालायनायखौ जों नुनो मोनोमोन सिगांनि समावहाय। नाथाय दानि समाव समावथ' माने हाज हाजिरा आरो बिदिनो बांद्राय माने बदल जालायनायखौ नुनो मोनला आर ना बिदिनो बदल हालायबाबो माने साफा सानै दाथ' माने मेसिनानो सफैखाबाय नालाय दा मेचिनजोंनो फ्राय हानायफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। गोबां माने बिदिनो सानसेयावनो माने जोंहा ओ मानसिजोंथ' जोङो सप्तासे सप्तानैै गाहाम लायो हानाय हानांगौबा। दा बिसोरो माने मेचिनजोंहाय गोबां बुरजा बुरजा बिगानि हा खौहाय माने सानसेयावनो फोजोबो आरोना बिसोरो हानानै। थारमाने मानसिया जोबोद खस्थ' खस्थ'निफ्राय गोदो फैनायमोन नाथाय दाथ' जोंहा खस्थ'नि खस्थ'आनो गैला होननानै बुंजायो माने। गोबां खम समनि गेजेराव माने फैसा थायोबानो माने जोंहा खस्थ' खस्थ' खालामनो गयो आरोना दा नोंथांमोन मोन मिथिंजायबो माबायदि माबायदि मावनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनानै होदों नोंथाङा।
अ नोंथां दाथ' जोंनिथिं दैज्लां बोथोराव आबाद मावनायबाथ' बांसिनानो जोंनिथिं अखानि बोथोर अखा अखा हानाय बांसिन गायो मानो होनबा जों जाम्फै ओमफ्राय बिदिनो दंग' दं दैमा दैमासाफोरानो गैया आरो दंब्लाबो जों ज दं आरोना हाजोनि दै फैयो आरो बे हाजोनि दैयाथ' थायानो मानो होनबा जोंथिं गोजौ जायगा नालाय। बिदिनो हाजो सेर नालाय जोंना बिदिनो दैमाफ्रा अखा हाबाबो माने बिदिनो अखा हायो हाबाबो माने बारा थाया आरोना बालाफोराबो बारा बालासिया नालाय। सोबखांजोबो होननानै बिदिनो बांसिनानो थाब गायनाय जायो आरो ना अखा नदैजोंजोंसो गायनाय जायो आरो हाजोनि दैमाफ्राबो बोहैबाबो माने बोैगेरलांजोबो नालाय गोजौ जायगा नालाय दौला जायगा थिं बैलांजोबो जेरै हाजोंलाय फैनानै टाउनफोरथिंसो दैबाना जाफैलाबायो आर ना हाजौआव हाव उनथिनिफ्रायखौनो मोननाय जाया। थांनाय बोसोराव बिदिनो माइखौनो गायनो मोननाय जायो जोंथिंबो मानो होनबा अखा हादों आखाइ हादोंब्लाबो बिराद खम खमब्लाबो दलि जाव दैयानो लोमलाबायाखै आरो ना सोबखां गासिल' होनजायो बिदिनो बांसिन गोरान थिसो मावनाय जादों बिदिनो सोरबा मैगं थाइगं सोरबा बानलु सिब्र' सोरबा बानलु फिसा बायदिसिना बायदि बायदि रोखोमनि गोरान खिथि मावो बिदिनो माइरं बायना जादों आरो ना। आरो देग्लाय ओ थाब खोथिया फोनाय जादों आरो माबा' आमसुवानि उनावसो फोनाय जायोमोन नाथाय देग्लाय बांसिन थाब आमसुवानि सिगांनो सप्तासे सिगांनो खोथिया फुनाय जादों। दाथ' खोथियाफ्रा बिराद ओ जौनानै दङ बा राननानै दं। दैयासो जायखै आरो मानो होनबा दा बोथोराबो बारा मैया दाख्लै अखा दोंब्लाबो माने बारा दै थायाखै आरोना। दै थाबाबो माने बिदिनो सानदुङानो दुंलाबाय थायो नालाय गोसो गोसानो बिदिनो दैया रानो आरो ना।
औ।
बिदिनो हा मावनाय समाव जोङो मोसौफोर मोसौफोरजों हालौवो सोरबा सोरबा। बे सोरनाबा सोरनाबा मोसौ गैल मानो होमब्ला मोसौ गैला होमबा ओ दा दैज्लां समाव बिराद खस्थ' जायो नालाय मोसौ खानो गोदोथ' इदिनो अरुणाचलनि हाग्राबारिफ्राव खाहैलाबायोमोन नालाय दाना गावबा गाव इदिनो लाजोबबाय नालाय हाफोरखौ रानजोब्बाय नालाय सोनो होला फेनसिं होबाय थार होबाय। दाना मोसौफोरखौ लांलाबायनो हाला बेनिखायनो सोरबा सोरबा मोसौफोरखौ दैज्लां समाव खानो बिराद खस्थ' जायो नालाय बेखायनो फानला बायो आरो दाना हालुवा हाबबो फानलाबायसिगोन बिदिनो बिदिनो दैज्लां समाव ट्रेक्टरजों हालेवनानै माइ गायनाय आरो सोरनाबा ट्रेक्टर सोरनाबा ट्रेक्टर फिसा सोरनाबा इदिनो सोरबा मोसौजों हालेवो सोरबा मैसोजों हालेवो बिदिनो हालेवलाबायनानै बिदिनो आबाद मावो आरोना दैज्लां बोथोर समाव
औ औ
बिदिनो दाथ' मा जागोन जोंथिं बुंनो हाया आरोना अखाफ्रा बोरै जागोन दाथ' अबावबा नोंसोरनि नोंथांमोननिथिंथ' गायखांजोबबायानो जानो हागौ
औ गायखांजोबबाय नोंथां
औ जोंनिथिंथ' दा गायजेनाखैनो मानो होनब्ला जोंनिथिं दैयानो गैया नालाय गायजेननाय जायाखै जोंनिथिं जोबोद उन गायनाय जायो आरो इदिनो बुंनो थाङोब्ला जोंनि थिं बोरिब्लाबो उन जायो नाथाय अबेबा अबेबा जायगायाव दलहा टाउननि खाथि खाथियाव आरो खोलाथिं थानाय जायगायाव जेथिंबो दै जायो आरोना दै जाब्लाबो बिसोरनिथिं ओ बिराद अखा हायोबा बिसोरनिथिंबो दै बारा जायो बेनिखायनो इसोरबो दै बारायाव गायनाया बिसोरबो जेब्ला सान्दुं गोसा दाबायदि अब्लासो बिसोरो रानबासो माइ गायनाय जायो आरोना बिसोरनि थाखाय दै बारायासो जेंना आरो ना नाथाय जोंहा जों दैनि गोनांथि जायो बिसोरना दै बाराबा जेंनासो जायो आरोना
औ औ नंगौ नोंथां
बिदिनो गोबां दिफारेन्सफोर नुनो मोनो जोङो
औ
बिदिनो अखाफोरा माला हागोन बुंनो हाया आरो
औ दा नोंथां जोंनाथ' समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा दा
औ
हेलौ नोंथां औ दाथ' नोंथांजों जों गोबां माखासे दा जेनेबा आबाद मावनायनि सायाव रायज्लायबाय नङा होमबा दा बेफोरखौहाय जों माने माखासे खोथाफोरखौ मोमथिलायबाय आरोना
औ बिदिनो मोनथिलायबाय
औ दा नोंथां जोंहाबो समाबो जानानै फैबाय बेसिमावनो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां